खुलुमनाय जासि हरबाय नोंथांनिसिमबो नैबे मोना
औ औ गोजोन हामलायनायखौ औ
नोंथाङा मा खालामदों?
नै ओरैनो दंलाबायो।
औ बिदिब्ला जोङो
औ
बे दायो दायो जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो रायज्लायनो सानदों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हायो हायो।
औ बेे बिदिब्ला जों राय्लाय सावरायनो
औ
जोंनि थांना थानायनि बेलायाव जोंनो मा मा मुवानि गोनांथि जायो बेफोरनि सायाव जों रायलायनो औ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा बुंग्रोनाय जोंनि थांना थानाय बेलायाव जोंनो मा मा नांगौ जायो
थ' गोबां जिनिसानो नां नांगौ जाना दं आरो।
औ
औ जेरै जोंनो माने लोगो नांगौ। लोगो नांगौ ओमफ्राय आरो बिदिनो जाग्रा मुवा जिनिस नांगौ आरो दै
ओ जि जि जोम नांगौ न' नांगौ इडुकेसन माने फरायनाय लेखा नांगौ
औ
आरो जोंनो न' माबा न'खर परिबारबो नांगौ ओमफफ्राय आरो लोगोबो नांगौ ओमफफ्राय आरो माबा नेचार नेचारबो नांगौ आरो प्रकृति
बे
जोंनि जिउआव गोबां जरुरि जिनिसानो जाहैबाय मा माने जानाय जानाय जिनिसानो जोंनि थाखाय जुरुरि आरो नांथारगौ जिनिस जेराव जों सक्ति मोनो आरो जों गावखौनो माने मोजां लाखिनो हायो
औ नंगौ
औ दानि आ जेरै माबा फिथाइ सामथाइ ओंखाम जिखुनु जिनिस माने दै बेफोरखौ माने जोंनि जिउआव माने गोनांथार आरो दा लोगोफोरखौबो जोंनि जिउआव गोनांथार आरो
जेरै माने जेराव थांनोबाबो जोंनो लोगो नांगौ दा स्कुल कलेज बेफोराव थांनोबाबो जोंनो लोगो होनांगौ ओमफ्राय आरो गाननाय जोमनायखौबो दा हमना जोंनो गोजां बोथोरावबो गाननाय जोमनाय नांगौ गरम बोथोर बोथोरावबो नांगौ माने जों गाननाय जोमनाय गैयाबानो जों थानो हाया माने जिखुनु बेफोर जिनिसखौनो माने जोंनि जिउआव माने नांगौथारा आरो ओमफ्राय आरो जोंङो जानाय लोंनायावबो माने जोंनिया जानाय लोंनाय मोजां जिनिस जायाबा जोंनि माने देहाया माने बिदिनो लोरबां जायो माने बेमार आजाराव माने थानांगौ जायो आरो दा जेरै जिनिसफोरानो माने फिथाइ सामथाइ ओंख्रि जिखुनु जिनिसानो दाना माने मुलि होजोबनाय बिदि जाजोब्बाय
औ नंगौ
औ
बेबायदिनो आंङो जोंनि थांना थानायनि बेलायाव मा मा जोंनो गोनांथि जायो एसे आंनि बुजिनायजों आंङो नों नोंथांनो एसे फोरमायनो
औ
औ जोंनो थांना थानायनि बेलायाव जों मानसि माहारिनो जोंनो फार्स्टावनो जोंनो नांगौ जोंनो गाननाय जोमनाय न' बां नंङा होमबा जोंनो थानो थाखाय जोंनो मोजां गंसे न' नांगौ। औ आरो बिदिनो जोंनो गाननो थाखाय मोजां मोनसे मोजां माने जोंनो गाननो थाखाय बिदिनो गानग्रा द्रेस जोंङो नांगौ जायो।
औ
औ आरो बेजोंनो लोगोसे जानाय लोंनाय आरो बिदिनो थाखा फैसा
औ औ
आरो बेबायदिनो गोबां इडुकेट दानि मुगायाव सोलोंथाइखौबो जोंनो नांगौ जायो मानो होनबा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा दानि मुगायाव जोंङो जे जेथिंबो जोंङो जौगानाय हाया आरो थांनोबो हाया होननानै जों बुंनो हायो सोलोंथाइानो जोंनि देरसिन होननानै जों बुंनो हायो।
औ औ
औ जेरै जोंङो थांना थानायनि बेलायाव जानाय लोंनायनि होननानै बुंङोब्ला जों मानसिया ब ओ गोबां मानो ओ जाग्रा लोंग्राफोरखौ जों जायो जायो ओ जेरै जोंनि मानसिनि गाहाय जाग्रा आदारानो जाबाय ओंखाम ओंखाम जों जोंङो औ ओंखामजों जोंङो बाय बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जोंङो संनानै जानो हायो जेरै अनला सबायजों दाउ खारै ओंख्रि बे बेबायदिनो खुमब्रा पथल बहल आरो एलाइसि बेबायदिनो लाफा ओंख्रि बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिखौ बानायनानै जों आरो ओंखामजों जों जानो हायो आरो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव जोङो बुङोब्ला फिथाइ सामथाइनि बुङोब्ला जोङो सफारि फिथाय आमलाइ थालिर आपेल आंगुर आरो दालिम बेबादिनो रैमालि थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जोङो जायो
औ
आरो ओ बेनि अनगायै जोङो ओ मा होनगोन जोंनि थांना थानाय बेलायाव जानाय लोंनायजों लोगोसे जेरै इडुकेसन माने सोलोंथाइ बेखौबो जोङो गोनां सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो औ
औ औ
दानिया माने दानि मुगायाव सासे आबादारि जानोब्लाबो ओ सोलोंथाइनि गोनां जायो सोलों ओ मानो होनबा आबाद मावनायफोरावबो माबायदि मुलि बाहायनांगौ बेफोरखौ जोङो उ ओम बेफोरखौ जोङो नांगौ जायो माने सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मोनसे सासे आबादारि जानानैबो आबादारि मावनायावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनां मानो होमबा दानि मुगायाव ओ गोबां जिब जुनार माने एम्फौ एनलानिफ्राय बासिनो थाखाय मा होनगोन मुलिफोरखौ बाहायनो गोनां जायो आरो बेबायदि मुलिफोरखौ बाहायनायाव माबायदि बाहायनांगौ बेफोर खौ जोङो मोनथिनानै लानो गोनां जायो ओ बेनि थाखाय
औ
आरो
जोंनो औ जोंनो फेमिलि माने न'खर फरिबारनिबो गोनांथि जायो आया आइ बाबा
आदा बाजै आब'मोन बयखौबो आदा मोन गासिबो बयखौबो नांगौ जायो
औ मोनसे
माने जोंना औ औ माने परिबार माने न'खराव गासिबो थाबासो माने सुखि जानो हायो आरो
मोनसे न'खर होनोब्ला बे न'खराव ओ बिमा बिफा थायो आबै आबौ थायो गथ' गथाय बे फोरजों लानानै मोनसे न'खर न'खर जायो नङा होमबा औ बे मोनसे न'खर जायो जोंनो लोगो जोंनि थांना थानायनि बेलायाव जोंनो गासैखौबो नांगौ जायो जोंनि बिमा बिफा लोगोफोर जोंनो बेबायदिनो नांगौ जायो मानो होमबा लोगोफोर थायोब्ला आरो नख न'खरनि थायोब्लासो जोङो मा होनो दुख खु सुखु बेफोर गासैयावबो जोङो सहाय मोनो जों नि दुखुफोरखौ जोङो रानज्लायनानै जोंनि दुखुफोरखौ जोङो फोरमायलायनानै जोङो लानो हायो बेबायदि
औ औ। जोंनो नेतस्सार माने प्रकृतिखौबो नांगौ
खोनायाखै नोंथां
औ जोंनो माने प्रकृति नेतस्सारखौबो नांगौ होनदां हा दै बार
औ नंगौ।
माने फुल बिबार जिखुनु माने बिदिनो पाकृतियाव मा मा दं बेफोरखौ दैमा दैसा जिखुनु जिनिसखौनो माने जोंनो नांगौ आरो फकृतिआव मा दं।
औ बारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनबा जोङो बार गैयाब्ला जोङो। थांनानै थानो हाया नङा होमबा जेरै जोङो। अक्सिजेन गेसखौ जोङो लानानै जोङो कार्बन दाइगेसखौ जोङो हगारो आरो बे कार्बन दाइ अक्ससखौ जोंनि बे मा होनगोन गुबुं लेबारखौ जों सोदांनो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांनि गोनां जायो औ। जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ। औ बिफाङा आजावनानै लानानै बिथा ओ बिफांफोरा जोंनो। मा होनगोन अक्सिजेन गेसखौ जोंनो होयो। ओव बेबायदिनो जोंनि थांना थानाय बेलायाव जों सुबुं माहारि जिब जुनार गासैनिबो थाखाय बे बारा मोनसे जोबोद गोनां। होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा।
औ औ जोंनो आरो गुद मोनसे माने मोजां केरेक फटारबो नांगौ आरो मोजां गोसोनि मानसिबो जानांगौ आरो। माने बेखौबो माने जोंनि जिउआव नांथारगौ जिबनाव माने। मोजां गोसोनि मानसिबासो माइ माने सनमानफोरखौ मोननो हायो आरो मानसिनिफ्राय
औ सासे गोग्गो सासे गोग्गो आरो गियान गोनां बिदि सुबुं जानोब्ला समाजनि समाजखौ दैदेननोब्ला। गियाननि गोनां जायो थारैनो नोंथां बुंनाया नोंगौ। जोंनि गंसे मोनसे गामिखौ बा मोनसे न'खर खौ दैदेननो थाखाय सासे दैदेनगिरिनि जोंहा गोनांथि जायो औ
गियान थाब्लासो माने समाजाव सनमान मोनो आरो।
औ नंगौ थारैनो बेबायदिनो गंफ्रामबोख न'खराव मोनसे न'खरखौ दैदेननो थाखाय सासे सासे बिगोमा थायो नङा होमबा।
औ औ।
औ। जेरै जोंनि न'खरनि दैदेनगिरिखौ जोङो जोंनि। फोरखौ जोङो दैदेनगिरि जोङो नुयो। आरो गंसे न'खरखौ सामलायनो थाखाय आइजोनिबो गोनां।
औ औ।
औ बे आइजोआ सासे सिगियानि आइजोआ बे न'खरखौबो फोजौलांगोन आरो सासे मुरख' आइजोआ बियो न'खरखौ संहारबो खालामलांनो हागोन बेनिखायनो जोंनि न'खर दानायाव आइजो बेखौबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै जों बुंनो हायो
औ औ
औ
दे बिदिब्ला नोंथां नै जोंना समाबो जाना फैबाय
औ जोंनि थांना थानाय बेलायाव जोंनि नांगौखौ जोंनि गोनांथिफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होबाय बिनिखाय आं नोंथांखौ हामबायसै बेबायदिनो इयुनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोन्थों